हेल' नीं
औ खोनादों ना औ खोनादों।
औ आंबी खीनाबाय ऐबार
औ।
ओ नोंथांजों दान्दिसे सम रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
उम आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ। हागोन नोंथां बुंनो हागोन।
बे आयदायानो जाबाय नों जोंनि बर'फोरनि रायजो जानायनि बागै एसे सावरायनोसै जोङो नङा होमबा?
औ नोंथां
बर'फोराथ' अ जोंहा मा औ नोंथां जोंनि बर'फोरानो बांसिनानी मिथिंगा जीं गोरोबना थायी
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों बुंबाय था नोंथां
औ आबाद मावनानै रायजो जाबोयो आरो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' फोरा बिदिनो-'
औ। हेल' नोंथां नोंथांनि भइसखौ आं खोनायाखै मोजां। हेल' नोंथां हेल' नोंथां नेटआ डिस्टाब होदों नामा नोंथां हेल' नोंथां